हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नों
आं दङ ओरैनो जिरायनानै।
अ दङ आंबो ओरैनोजिरा दं।
औ औ।
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
औ आंथ' गोमजाथ'वाखैनो दासो।
अ अ। बिदिबा नोंथाङा दा फ्रि दङबा?
औ औ आं
ओरैनो मोनसे आयदा लानानै सावरायो नामा जोंनि मोनसे
औ जागोन दे सावरायजागोन।
अ बिदिबा गोबाव खालामालासिनो जोङो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनाय राहायाव
औ।
गामियाव थानानै जिउ खुंनाय राहा आरो नोगोराव थानानै जिउ खुंनाय राहा बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नामा?
औ औ सावराय जागोन नोंथां
औ जोङो गामि ओनसोलाव थानानै सुबुंफ्रा माबायदि जिउ खाङो आरो नोगोरफ्राव थानानै सुबुंफ्रा माबायदि जिउ खाङो बेफोर फारागथि आरो जेनेबा
औ औ औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
बिदिबा नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा ससे
औ औ औ जोंथ' दा जों ओ गामियारि जिउ खुंनाय बा नोगोरारि जिउ खुंनायनि गेजेराव नायोबा गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरोना दानिया माने औ दानिया माने जो आगोल माने जोङो गामियाव जिउ खुंनायाव माने बांसिन आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनोमोन। आबादनि अनगायै मे जों बांद्राय बेलेग खामानिखौ मावनायखौनो नुनो मोनामोन आरो खिन्थु दानिया एसे एसे सोलायबोबाय आरो ना दानिया माने गामिबाबो एसे टाउनफोरनि बायदिनो बा नोगोरफोरनि बायदिनो एसे जाहांबाय आरोना खिन्थु द्रायाखै आरो एसे फाराग नुनो मोनो थेवब्लाबो माने एसे सालायबोबाय आरो ना आगोल जेरै जोङो बांसिन माने आबादनि सायावनो सोनारनानै जेनेबा जों जोंनि बर'फोरनि बाथ्राखौनो बुङोब्ला माने आबादनि सायाव सोनारनानै थायोमोन आरोोना जोङो जुदि दा दाबायदि जोङो औ बोथोरनि आबादखौ जुदि जोङो माइ गायनायनि बोथोराव माइ गायाब्ला जों माने थांनानै थानो माने बा जानानै जानो थाखाय जोङो जेबो गैया जायोमोन आरो ओंखायनो जों माने सम बायदियै आबादखौ मावनानै लाखाथारोमोन आरोना बयबो माने
औ।
बे आबाद मावनाय टाइमाव बा माइ गायनाय टाइमाव जोङो गासिबो माने ओ ओ मा होनगोन ज' ज'यै माने आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना बिदिनो माने औ दा दानिया बांसिन माने खायसे खायसे माने मावनो नागिरा आरोना आबादखौ मावोब्लाबो माने एसे खम नुनो मोनबाय आरो खायसे खायसेथ' माने बिदि आदि सादि होयोना आदि होनाय ना मा होनो बिदिखौ माने बेलेग गुबुनखौ मावनो होनायखौ नुनो मोनो आरो ना बांसिन माने औ मानसिफोरा माने बांद्राय माबा होला आरो ना आबादाव बांद्राय मुलाम मुलामफा मोना होननानै माने मानसिफोरा माने आबाद मावोब्ला बांसिनसो फैसा थाङो दानिया बिदि बुंनायखौ नुनो मोनो आरो ना मानो होनब्ला जेनेबा आगोलथ' जोङो गावबा गावनो हेफाजाब होलायनानै जेनेबा सावरि बादालि जालायलायनानै गावबा गाव खामानिखौ माने मावफुंनानै लायोमोन बियो बिनि न'आव थांनानै बियो बेनि न'आव थांनानै मावनानै लायोमोन जेनेबा खिन्थु दानियाथ' माने गासैबो खामानिखौ मावनो थाखायनो माने रां नांगौ आरो ना जोङो आबाद आबाद मावनायनि सिगां बा माइ गायनायनि सिगां जोङो माने रां नांग्रोगो आरो ना खोथिया माइ गायनायनिफ्राय लानानै बा हालेवनायनिफ्राय लानानै फार्सेनिफ्राय माने जोंनो रां नांगौ आरोना जों थ' दानिया माने हा औ हाल माबाजों हेवला नालाय मोसौफोरजों बांसिन बांसिन माने दानिया माबाखौ नुनो मोनो आरोना ट्रेक्टरफोरदोनो माबानायखौ हालेवनायखौ बेयाव माने गोबां फैसा नांगौ जायो आरोना रां नांगौ जायो जायनि थाखाय जों माने खायसे खायसे गा मानसिफोरखौ माने न'खरफोराव माने आबाद मावनायखौ नुनो मोनला आरोना गुबुनखौ मावनो होनानै माने जि माने फिफ्टि फिफ्टि राननायखौ नुनो मोनो आरोना बांसिनसो खारन जों गाव न'खराव माने गावनो मावोब्लाथाय माने फैसा राङा बांसिन थाङो होननानै माने गुबुनखौ मावनो होयो आरोना मावनो होननानै बिसानो आधा गावसानो आधा बिदि रानो आरो बिदि राननाय सिस्टेमखौ नुनो मोनो आरो ओ ओं बिनिफ्राय ओ आगो दानिया माने गामिबाबो माने इदि नंला आरोना आबादल मावनानै ओ थांनानै थानायखौ नुनो मोनोना माने खायसे खायसे आबादनि अनगायैबो दा आबाद सिजोनावथ जेनेबा आबाद मावबाय खिन्थु माने फायसे ओ माने साइद माबा थायो आरोना बिजनेस थायो आरो सोरबा ओ औ सोरबा ओ बिदिनो मैगं थाइगं फाननाय सोरबाबा जि दखना फाननाय सोरबा माने बे गेलामाल दखानफोर होयो ओ न' खाथि फोराव बा हाथाय बाजारफोराव सोरबा बिदिनो साहा दखान माबा सोरबा उम बिदिनो खानाय सिननाय ओ दखान बेबायदि होनानै जानायखौ नुनो मोनो मोनो आरो बांसिन ओमफ्राय आरो औ बेनि अनगायैबो जों खायसे बागानबो बानायो आरो मोना बिनो बिदिनो गय बागान बा थालिर बागान बेफोरदि बागानफोरबो ओ बानायनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो दाउ अमा फिसिनाय बा फार्म बानायनाय बेफोरावबो माने बेफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आरो नाफोर नाफोर हेगारसोयोना फेसारिं गिदिर गिदिर हाखरफ्राव बेफोरबायदि माने ओ जि वाव जिउ राहाजों माने थांनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो गामिफोराव बां औ खिनथु थावनफोराव बेबाय दि माने राहा जों मोननो हाया आरोना टाउनावथ जों माने आबाद मावनानै मावनो थाखायबो जेबो जायगा गैया बा बिदि हाखर साखर बानायनानै ना फिसालाबायनोबोथ बिदि माने जोंनाव जेबो राहा थाया नालाय टाउनाव माने एसे आलादा जायो आरो टाउनाव खालि माने बांसिन मानसिफोरानो बांसिनाथ साख्रि बाख्रि बा बिजनेस मावनाय जाखायो आरोना गिदिर गिदिर बिजने बा गिदिर गिदिर साख्रि मावनायाव इसोरनि इसोरनि थांनानै थानायनि राहा एसे आलदा जायो आरो बिसोरो ओ बांसिनानो जाय फोरथ जेनेबा बिजनेस मावो बिसोरथ माने बेफोराव थाखाबाय बा साख्रि मावो बिसोरनिया खामानि थाखाबाय खिन्थु जायफोरा माने टाउनाव थानानैबो माखासे खामानि गैया बेफोर माने एसे थांनानै थानो थाखाय एसे गोब्राब जायो आरोना खारन औ दानियाथ माने ओ बांद्राय खामानि मोननो नागिरला आरोना मानसिफ्राबो बुरजा जाहैबाय बै गामिनिफ्राय मानसिफोरा दानिया माने गा गामिनिफ्राय थाफैयो आर ना खामानि मावनो खिन्थु खामानिफोरखौ मोननो नागिरला माने मानसिफ्रा बुरजा जाबाय खामानिया खम जाहैबाय ओंखायनो
उम
खामानिफोरखोनो मानेमोननो थांला आरो दा आगोल जेरै जोङो टाउनाव बांसिन माने मानसिफ्रा रिक्सा सालायनो फैयोमोन दा बेबो सिस्टेमा गैला रिक्सायाबो गैला दानिाथ माने औ दानिया बे टटआ बांसिन सोलियोना बि टट ओ टटआ माने जायगा लाबाय आरो ना रिक्सानि जायगायाव दानिया टट टट सालायनोबो थाफैयो बांसिनानो खिन्थु ओ एसे माने जों बे टाउननि मानसिफोरानो माने गावबा गावनो थ'खौ माने बायनानै सालायनायखौ नुनो मोनो आरो जायफ्रा खामानि गैया ‌। जायनि जाहोनाव माने बे गामिनिफ्राय फैनाय मानसिफोरा माने खामानि मोननो नागिरला आरो दानिया। आरो ओरैनोथ' जोङो ओ हाइवे एरियायावथ' जोङो माने फिसा फिसा गारि बा टट'फोरखौ सालायनो होखाया माने बे साइड साइदफोरावल'सो सालायनो होयो जों फिसा फिसा लामाफोरावल'सो बेफोराव माने जोंनिया खामानिफ्रा एसे खम जाबाय आरो। बेनि अनगायैबो बे ओ इनदा इन्डासट्रिफोराव जोंनिया बिराद खामानि थायोमोन आगोल जेनेबा मेचन सिचन गैयामोन। खिन्थु दानिया माने मेचनफोरा माने जोंनि टेक्नलजिया डेभलप जानाय लोगो लोगोनो मेसिनफोरजोंनो जों बांसिन खामानिखौोननो मावनो हानाय जान' माने आ माने मानसिफोरा खामानि गोमालांजोबदो आरो ना बांसिनानो जोङो खायसे मेसिनफोरानो माने ओरैबायदि खामानि मावजोबना होयो माने मानसिफोरनि ओ हाजार दा मानसिनि बा एक्स'जन मानसिनि खामानिखौ माने मोनसे मेसिनानो मावनो हानाय बिदि सिस्टेम जानानै फैबाय आरोोना जायनि जाहोनाव जों ओ मानसिफोरा माने खामानि मोना जाहैदो आरो ना। ओमफ्राय बिदिनो माने गोबां खामानि गोमाल आरो मानसिफोरा बिराद थांनानै थानायाव एसे गोब्राब जादों आरो ताउन एरिया थायोब्लाबो माने औ ओमफ्राय नोंथाङा माबा बे बुंगोन नामा बे ओ नोगोराव जिउ खुंनायनि बागै?
नोगोराव जिउ खुंनायनि बागै ना? औ बुंजागोन नोंथाङाथ' गोबां खोथाखौनो बुंथिलांबाय नङा होनोमा बुंबांबाय दा सिगाङाव। बेबायदिनो नोंगौ गोबां फारागखौ मोननो हायो जोङो नङा होमबा जोङो नोङो माबा मोनसे गिदिर बिजनेस बा साख्रि गोनां सुबुं नङाबा नोगोराव थानानै जिउ ख बुंनाया गोबां गोब्राब आरो
औ औ नंगौ
जोङो गामि एरियायाव थायोबा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै रायजो जानो हायो।
औ
नङा होमबा बेफोरखौ फाननानै जिउ खुंनो हायो जोङो नाथाय जोंनि टाउन एरियायाव थाफैनाय लोगो लोगो मा जागोन जोंहा जायगाया गोबां गुसेब गुसेब जायगाया फिसा फिसा जागोन नङा होमबा? बेयाव जोङो दाउ अमा फिसिनायनि बेलायाव जों गोबां हेंथा मोनो आरो जेनेबा हमना ला
औ
सोरनिबा न'फोरराव थांनानै खिलाहैनाय बायदिसिना लेथ्रा खालामहैनाय बेफोराव जोङो टाउन एरियायावथ' नोङो बेबायदि गोबां सुबुङानो मिलायलायनानै थायो। जों नुनो मोनो नङा होनोमबा?
औ औ
जोङो गामियाव गामियाव जोङो न' खाथिनिजों खाथिनि बा गामि गंसेनो जों जमा माबा मोनसे गैयाबा हरखलायनाय गैयि समाव हरनानै बेबायदिनो निदानफोर सुंस'लायनाय बेफोरबायदि थावला थरलायनाय बुस्थुजों जोङो गोबां सोलिनायखौ नुयो नङा होमबा नाथाय टाउन एरियायावथ' जों बेफोरबायदिखौ मोननो हाया नङा होमबा? जोङो जोङो गामियाव थायोबा जोंहा। दिनै जोंनि न'खराव हमना ला। बानलु संख्रि गैया होमबाना नोङो बै न' खाथिनि सुबुंनिफ्राय बा न'खरनिफ्राय जोङो बिथ'नानै लायथ'लायनाय आरो उनाव थिनायनाय बेबायदिनो गोबां गोरोबनानै रायजो जायो नाथाय टाउन एरियायाव रायजो जायोबाथ' नोङो गाउनाव गैखायाबा। टाउनाव थाखायाबा गोबां प्रब्ले बिदिनो उसुबिदा जायो नङा होमबा जोङो। बेबायदि हरथ'लायनायबो गैया आरो। माबा मोनसे खैदां खैफोदफोर जायोबाबो जोङो माबा मोनसे बिदिनो मदद होलायनाय बेबायदि सिङावबो जों गोबां उसुबिदा जानाय बा गामिजों। गामि एरियायाव रायजो जानायजों टाउन एरि एरियायाव रायजो जानायजों गोबां फारागखौ जों मोननो हायो आरो।
औ औ
टाउनाव रायजो जानाय होनना बुङोबा जोंङो एकदम बावबाखौखा नङा होमबा जोङो। एकदम गावनिखौलाव साननाय गावनिखौाव नाय बेबायदिखौ जोङो मोननो हायो आरो गोबांखौ। बेबायदिनो नों बे न'खर। न'खरसेनि सुबुङा बै न'खरसेनाव जोङो बारनानै थांलायनो हाया बेनि थाखायनो जोङो। जायनि जाहोनाव जोङो। गावबा गाव गावबाागाव बेसेबा गोलाव माबा गोजौ गोजौ। फालांथि नायनायखौ जों मोननो हायो ना।
औ औ।
बेबायदि आरो बिनि जाहोनाव जोङो। बिनि सुबुं बे न'खरनि मानसिया बै न'खराव थांना थांनो हाया बिदिनो मोजां गाज्रि रायज्लायनाय बेबायदि गोबां जों उसुबिदा। दा बा जेंनाफोरखौ जों मोननो हायो आरो गामि बा टाउननि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि बेलायाव
औ औ नंगौ
बेबायदिनो गोबां दङ बिदिनो फिसा फिसौ बिजनेस बा फालांगि मावनानैबो रायजो जानाय बा गाव जिउ खुंनाय टाउन एरियायावबो गोबां दङ नङा हा बा होननाला आथिखालाव जोङो। फुटपााथफोराव बेबायदिनो साहानि गला होनानै जिउ खांनाय आथिखालावथ' आरो मम' चावमिन बायदि बायदिनो फिसा फि फ दखान होनानै जिउ खांनाय बेफोरखौ जों मोननो हायोना। टाउन ओनसोलावबो गोबां खस्थ' खस्थ'यै रायजो जानाय दं आरो दिनैसिमबो जेनेबा टाउन ओनसोलाव।
औ
थानानै जिउ खुंनाय सुबुंफोरा बेबायदिनो सोरबा बायदिया दाखोर दालाब। बोथोननाय साफा खालामनाय बेफोरखौ मावनानै जिउ खुङो।
औ औ औ औ
फिसा फिसौ जेनेबा मैगंनि गलाफोर होनानै मैगं दखानफोर होनानै फाननानै जिउ खांनायखौबो जों मोननो हायो आरो।
औ औ नंगौ।
बैफोराव नायोबा जोङो माखासे बिथिङाव बैफोरबायदि फिसा फिसा लेभेलाव नायोबा गामि ओनसोल ओनसोलाव रायजो जानायजोंबो जों एसे गोरोबनायखौ मोननो हायो बै फिसा। ग लेलफोरखौ नायाोना ना नो होननानै बुङोबाथ' जोङो आथिखालाव बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बिजनेस मावनाय हा साख्रि मावनाय